मा खाला
नै दंगासिनो।
अ' ह'
बायजोआवनो जनानै दंगासिनो दं। दा आं दंगा दंबाय दं।
ओ हुम दा दायरिक टपिक आव फैनसै नामा? दामानि आं नोंजों जेनेबा गेलेनायनि सायाव लायरायनो सानदों आरो
औ रायलायजागोन नोंथां।
दा दा जोंनि साइडआव गेलेनाया सो माबा आरो दा बल' गेलेगासिनो दं बल' गेलेनो बांसिन जायो दा जेनेबा दा बल'नि सिजेन ना खोनादोंना? दा बलनि सि जेन बल गेलेगासिनो दं आरो दा किक्रेटबो गेलेयोमोन दा किक्रेटआ दोनथबाय दा गेलेथ'आसै आरो दा नोंथांमोननिथिं मा गेलेयो?
औ दा जोंनि थिंजा फुटबल गेलेयो नोंथां।
अह ह ह
फुटबल होनबाथ' जों गासिबो मिथिखायो होनबा नों थां ना फुटबला जाहैबाय औ फुटबल ओ इदा जोंहा फुटबल गेलेनायाव जोंहा जा जोंनो मानसिखौ बेस सिबां जोन नांगौ जिसे जोन जिसे जोन नांगौ। ना थिमसेयाव जोंनो ओ औ किपारजों बेयाव जों दा मोन से गलटि थाहैबाय
औ
इदिनो आरो उनखिजा थाहैबाय साइत
औ औ बेगदार मेन बेगदार साइड बेग दार साइद बिगदार सानै मेन बेग दार सासे दिफेनडार ओरै किपार थागोन ओरै साइड
उम नों नोंथाङाबो गेलेयो ना?
आं गेलेयो औ
अबाव गेलेयो बबे फजिसनजों गेलेयो नोंथाङा?
खोनाया
हबे पजिसनाव गेलेयो
दा आङो किपारावनो थायो
किपार औ किपार बल लाखिग्रा होमबा नोंथां ना? ओ औ आं खिफार हाया दे
नों नोंथाङा अबाय थायो?
है आङो सिगाङाव गेलेयो
औ औ अ ह ह सोगाराव
औ औ औ सोग्रायाव जोंहा दा गेलेनाय होनब्ला थ जों बायदि बायदि रोखोमनि गेलेनाय दं जोंहा
दङ दङ
फुटबल बेखौ लानानै क्रिक केट बिदिनो बाइक दि बायदि रोखोमनि जा गेलेनाय दं जोंनि गोदोनि जोंनि बर फोरनि गेलेनाय होनबाथाय जों मा होनोमोन बेखौ गिला
गिला गेलेनाय औ औ
गर गेलेनाय बाथ था गेलेनाय खिखर गेलेनाय मारबल गेलेनाय औ बे फोर जाहैबाय जोंनि गोदोनि बर'नि गोदोनि खेला बेफोरो जोंनि गेलेनाय औ ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय हि हि हि गोदोनि दिनाव उम बाथा खेला बा
खैगे हा गेलेबाय गेलेखांबाय औ गेलेबाय औ औ गोदो गेलेयोमोन उम उम दानि गथ'फ्राथ' दा गेलेलालै थैबाबो गेलेेलाना गरबाबो गेलेला
दानि दानि नैबे दानि जाफुनाय जेनेबा गथ'फ्रा बेफोरबायदि खेलाखौ खेला खौ बावजोब्बाय दा
बावजो
ओ खाबादि गेलेनाय जेनेबा खै गेलेनाय गेले नाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बेफोरखौ सैबो बावजोब्बाय आरो गोलै बै माबा जाबगरा जाब रा बेखौबो बावबाय गोदोनि गोदोनि जेनेबा जों गेले बोनो मोन्दों दानि जुगाव जुदि रावबो गेलेनाय नंला आरो जा फुटबल खै खाबादि फोर ओंखाम ओंख्रि बाथा बिदिखौ आरो गेलेनाय नुला
दानि दिनाव गैया मौ गेलेना रोंगोन नाथाय मबाइलावसो गेलेनो मबाइलावसो गेलेनो रोंगो नोंथां ओइ मबाइलावसो गेलेनो रोंगौ दानि दिनाव ओइ गेमफोर गेलेयो दानि माबायाव बेफोर खेलाखौ बिसोरो मिथिलानो। मंगलबाथा गेलेनाय मंगलबाथा। मा मंगलबाथा? मा मंगलबाथा? खेलासो बुंगोन होनबा दानि गथ'फोरा मिथिला। औ औ
एखायनो मबाइलानो जाबायलै मबाइलानो
बे मबाइलानो जाना हो बाय।
औ मबाइलानो जाना होबाय। जोंनि समावथ' जोङो मबाइलखौनो गैखायामोन। जोङो जेनेबा गेलेयो बिदिनो बाथा खै जाबगर जाबगरा जाबगरबो मिथिखायोना नोंथाङा?
जाबगुरखो आं बारा मिथिया।
जाब माबा जाबनायालाय अन्थाइ जाबखोनाया जेनेबा म-मजेजों बल बानायलायोना गल गल गल गला अ अ अ बे बे खेलाया अन्थाइ जाबखोलायनाया खा-खाफ्रा जाबखोलायनाया
उम अ
बेफोरखौ नोगोर गेलेयोमोन बै समाव दा नै दा नु
गेलेयोमोन दा नुला जों दा दानि मुगायाव जोंहा गेलेनाया जाया गोबां सोलायबोबाय। गोदोनि रखम जों गेलेनाय नंला दा दानिया जोंनिया जाहैबाय गोदान मुगायाव जों फुटबल क्रिकेट काबादि बेफोरबायदि बां मोजां मोजां खेलाफोरखौ जों दानिया गेलेयो नेसनेल इन्टारनेसनेलफोर लेभेलफोराव जों दा बेफोराव गेलेनानै जोंङो गावनि जिउखौ दानो हायो आरो माने ना नोंथां दाथ' औ दाथ' जोंहा नै माबा फुटबला सलिगासिनो दंना नोंथां? वार्ल्ड कापा औ उम बेफोराव जों माबाया जायगाखौनो मोनाखै दाबो
औ जायगा मोनहैयाखै नै ओंखायनो ओरैनो थायालासेनो सो-सोलोंनांगोन आरो सोलोंनांगोन गोसो होनांगोन। ओम
गोसो होनांगोन मोजाङै जों गेलेनाय बिथिङाव फरायनाय जोंलाय जाया जाया नङा ना होमबा नोंथां जों बे फरायनायजों लोगोसे गेलेनायफोराव जों गोसो होनांगोन फुटबल गेलेनाय भलिबल गेलेनाय औ औ
जेनेबा फरायनायजों लोगोसे जे नोंङो गेलेनायखौ लांफानांगोन आरो ना
औ औ औ दा गेलेयोबाथाय जों देहाफोरा जोंहा मोजां थायो
औ सिथ्रं जायो गोलोमदै गगारोना
गोल औ औ
जेनेबा नों दिनै जाबाय हो जेनेबा नों बेलासियाव जाबाय बेलासियाव जानाय बे खौ नोंङो जेनेबा थिग सम बारथासोआव जाबाय जेनेबा जोंङो फुटबल जाहैदो थिनथासोआव होमबा बे जानायनि गोलोमदैया गगारो दा आं सोंनो नागिरदों नोंथां नोंसिनि सिं फु फुटबल जोनाया जेनेबा फुङावबो प्रेकटिस खालामो नामा
औ गो बानायोमोन दा दा बानायथवाखै दसु नुवाखै गोदो बानायोमोन दा औ बेलासिल फुङावबो बानायोमोन
बानायो जोंनिसिम बानायनायालाय
फुङाव बानायो आरो बिलेज बानायो फुङावबो मोजां बानायनो जेनेबा गेलेनो मोजां आरो प्रेक्टिस जायो आरो फुङाव जेनेबा मर्निं अवाक खालामनायफोरबायाददि जायो एखे मर्निं अवाकआ बेनि जाहैबाय आरोखि ना नों खारग्रोदो खारग्रोनानै नोङो माबादो आरो गेलेदो मानि गेलेनाय नङा सिलायनाय नङा आरो जेनेबा पारसिं जेनेबा गेलेलायनाय जेनेबा मोरै जोनांगौ मारोरै मानांगौ एसे बे गोजान गोजान थानानै डिसटेन्स थानानै जोनाय आरो मोरै थगायनांगौ बेखौ माबा फोरोंनाय उन्दैसा गथ' सासे सि ख्लासआबो जोंनियाव गथ' उन्दैफोरखौ फोरोंनाय गिदिरफ्रा फोरोंनाय। बेदि आरो बेबायदि खालामो फुङाव ओमाय बेलासियाव बेलासियाव सिलायनाय जायो आरो। बिदिनो फुङाव फोरोंनाय बेलासियाव सिलायनाय बेलासियावबो फोरोंबाय फोरोंनायनि उनाव सिलायबाय आरो बेबादि। नोंथांमोननि सिम
औ जोंहा, जोंहाबो बिदिनो फुङावबो फैगोन खोना साननैसो उनाव दा जोंहा गेलेनाय होनबाय जोंहा गोबां बोलोनि गोनांथि जायोमाने गेलेनायाव। जोंहा एदम नांगो जोंनो गेलेनो था बोलो नांगोन। बेनि थाखाय जोङो, ओइ खायसे गाज्रि मुवाफोरखौ जोङो जाहाथे गेलेग्राफोरा जाया। बेखौ जोङो जायाब्ला जों मोजां जायो आरो। मोनसे सासे प्लेयार जानो थाखाय जों मोजां गाज्रि मुवाफोरखौ जों जानो औ निसा बुस्थुफोरखौ जों बेखौ जों गारनांगौ औ। जोंनो दम नांगोन ना गेलेनायाव जोंनो। उम
नों जुदि नों फुटबल जेन दे फुटबल जायोबा नोङो फुटबलाबो मोनसे निसा जायो जेनेबा माला फैबावगोन बे टाइमा बे टाइमा थिन्थाया माला फैबावगोन बेलासिनिया माला सोरांबावगोन माला सोरांनानै जेनेबा सयथा जागोन बिदि सानो आरो जेनेबा फासथा जागोन। बिदि सानो फुटबलबो मोनसे निसा जायो गेलेग्रा बुस्थुआबो मोनसे निसायानो गोलैयो। खिन्थु निसा सायाव गोलैयो खिन्थु नोङो बैफोर अरजिनेल निसाखौ गारनो हायो गारनो हायो आरो गेलेयोबा फुटबल जेनेबा खेला मोनसे गेलेयोबा निसा जायो नालाय खेलाया गेलेयोबा थायोबा बै गाज्रि निसाखौ गारनो हायो आरो
बेलासिफोराव जों गेलेयोब्ला जोंनि बै गुबुन गा ज्रि साननायफोरा जोंहा बावगारलांबाय जों गेलेनायनि इन्टारेस्टआवनो जोङो बेखौ जों बावगारलांबाय गैला। औ
दा नोंथां थाइमाबो जाबाय।
दे नोंथां दे होमब्लालाय।